नों फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आङो माइ आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ
सावरायनो हागोनना नोंथां
अम हागोन
अ जेहेथु दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा
औ
बिदिब्ला आं जागायजेननोसै
औ जागायनो हागोन दे
जिहेथु दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ' जों माइ आबादखौ गायो नङा होनबा
गायो
माइ आबादखो गायनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो खोथियाखौ फोना लाग्रोनांगौ
औ
खोथियाखौ फोना लानो थाखाय जोङो माइखौ जोङो सोमनानै दोननांगौ दैयाव बस्थायाव सोनानै
बस्थायाव सोनानै जों बस्थखौ खाथेनानै जों बेखौ माइआव सोमनानै दोननांगौ साननै सानथाम
औ
बेनि उनाव जोङो हाखौ फोमोनना लानांगौ हाखौ जोङो हाब्रु फोमोननानै खालामना लाग्रोनांगौ हालेवनानै
औ
नङा होनबा
गौ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव जोङो बेहाय जेथिया हाया हाब्रु जा-जाजोबो अब्ला जोङो बेहाय बे सोमना दोननाय माइखौ बोखांनानै जों बेहाय सारनानै होयो आरोखि गरनै गरनै-गरनै बिदिनो जोङो गासैयावबो सारजोबना होयो बेनि उनाव बियो जिबा दिनसोनि गेजेराव बा दान मोनसे दानसेसोनि गेजेराव
औ
माबायो आरोखि फुनो हानाय जायो आरोखि दानसेनि गेजेराव।
औ
दा जोङो खोथियाखौ फुना लानानै। बे खोथिया जाहैयो आरोखि। खोथियाखौ जों फुना लानांगौ
अम
खोथियाखौ जोङो बोरै फुयो होननानै बुङोबा जों खोथियाखौ आयथिङाव। फुनानै जोङो खोथियाव जिहेथु हा था थाबोयो नालाय। हा सिथाबना फैफायो जों बेखौ। गनाव बा आखाययाव बा आथिङाव बुनानै जोङो साफा खालामना लानांगौ आरोखि।
औ
बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ। जाबनानै। जाबनानै ए खाथुमनांगौ आरोखि जाबना लानानै। खाथुमनांगौ। जों बेखौ खोथिया आखा होननानै बुङो आरो। बेखौ जोङो खोथियाखौ खाथाबना ला दो लानानै जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो हाखौ फोमोनना लानांगौ।
हाब्रु खालामथारना लानांगौ आरोखि हाब्रु खालामना लानांगौ। जों बे खोथियाखौ बे हाब्रुआव थु थुयै। थुयै थुयै होनांगौ आरोखि।
औ
दा माइ आबादखौ गायनो थाखाय बिनि उनाव बे माइया।
औ
बिदिनो। साननै दान मोननै मोनथामसोनि उनाव सोमखोर जाबोसिगोन आरोखि।
औ
जाबोनानै बे माइनिफ्रायनो जोंहा माइ फिथाइ। ओंखारसिगोन आरोखि।
औ।
माइ फिथाइ ओंखारनानै। बेनिफ्राय बे माइ फिथाइआ मोनसिगोन
औ
माइ फिथाइ मोननानै जोङो माइ फिथाइ मोनखांनायनि उनाव माइ फिथाइखौ जोङो। हानांगौ।
औ।
हाना। गोदोनि दिनावथ' जोङो माइ फिथाइखौ आखाइजों हायोमोन
औ
दानि दिनाव बांसिनानो गोबाङानो माइ फिथाइ आखाइजों हानायखौ। नुनो मोनला मेसिनजोंनो सानसे साननैयावनो हानानै फोजोबना लायो आरोखि।
औ।
माइ फिथायखौ हाखांनानै बेखौ मारा होनांगौ।
औ।
मारा होनानै बियो लामनानै
औ।
सौनांगौ आरोखि होनबाना बियो सौना लाबोनानै जों बेखौ जावनानै साफा खालामनानै बियो माइरं जासिगोन बे माइरंखौ जों ओंखाम जायो आरोखि।
औ।
ओंखाम संनानै जायो दा नोंथांमोननिखै माइ आबादखौ बोरै बोरै गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ दा नोंथाङा जेखिनि बुंलांबाय जोंनाबो सेम बिदिनो मावो आरोखि दा जोंनाथ' दा गायनाय फुनाय दिनथार नङा होमबा! गायनाय फुनायाव गासियाबो बेस्थ' जाना दंथारो।
औ।
दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो आरो जोंनाबो ओ माने जिखिनि जों नोंथाङा जिखिनि बुङो बे सम एखे आरोखि जोंबो बिदिनो गायो।
औ दा नोंथांमोननिथिं खोनादोंना नोंथां? दा माइ माइ आबाद गायनाया गोदोनिफ्राय दासिम बेसेबां सोलायबोदों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ गोदोनि जों दानिजों बुंनो थाङोबा जोंहा गोबां फाराग जों नुनो मोनो।
औ।
ओ गोदो जों नुबोनायाव ओ जिथिया जों उन्दै उन्दै सममोन एबा जों गोदो नुनाय समाव आरोखि ओ जोंहा गोबांखौनो जों गामि एरियायाव जों मोसौजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि दानि जुगाव थ' जों ओ ट्रेक्टरजों एबा हेन्द ट्रेक्टरजों जों हालेवनायखौ जों नुनो मोनो। गोबांखौनो जों मोसौजों माने गोबां माने दानि जुगाव माने मोसौजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनला। जिखिनि माने सोलायबोबाय बिनि सायाव जोंहा माय गायनाय ओ किसुमान जायगायाव माइ गायनाय मिसिन बो फैबाय आरोखि ओ जोंनि एरियायाव फैथवाखै जोंहा गोदो माने जों गोदो नुबोनायाव ज' ज' माइ गायलायनाय सावरि जालायनाय ओ हाल जांख्रा जालायनाय बिदि जों नुनो मोनो मोन ओ दानि जुगाव जों ओ बिदि ज' ज' हालेवनाय ज' ज' हाल जांख्रा जालायनाय जों बिदिखौ जों नुनो थांला आरोखि।
औ नंगौ।
गोदोनि जों दानिजों गोबां फाराग ओ जोंहा गोदो दब्लायसे हालेवनो थाखाय ओ सानसे नांगौमोन।
औ।
मोसौजों हालेवबा ओ दा दब्लायसे हालेवनो थाखाय जोंनो नै मिनिट थाम मिनिटनि गेजेरावनो जों ट्रेक्टरजों हालेवनानै फोमोन हायो नङा होमबा!
औ नोंगौ।
बेनिखायनो माने गोबां सोलायनाय नुदों आरोखि जोङो। जेरै माइ हानाय मेसिन। माइ हानाय मेसिनबो खिसुमान खिसुमान जायगायाव। हाग्रा माने सोलियो बियो नाथाय जोंनि। दासिमबो माइ हानाय मेसिना। माने सोलिथ'आखै दाबो जों आखाइजोंनो हानाय जायो।
औ।
बेनि सायाव जोंहा मारा नानाय फुं फुङाव सिखारनानै जों मोसौजों जों मारा नानायखौ जों नुबोयोमोन आरो। गामि गामि ओ दाथ' जोंहा मारा नानायखौ जोंबो माने मोसौजों मारा नानायखौ जोंहा नुनो थांला।
औ।
मानो होमब्ला मेसिनजों नाबा ओ थाम घन्टा नै घन्टानि गेजेर जोंहा गासिबो माराखौ जों माने मारा नाखांजोबो आरोखि।
अ।
गोदोथो गोदोथ' सोरनाबा सप्तासे सप्तानै सोरनाबा एसे बुरजा गोनांफ्राथ' दान मोनसे गाहाम थाङोमोन आ रो मोसौजों मारा नानाया।
औ।
दा जों दा मोनसे गाहामनि मारा लानायखौ जोङो थाम घन्टानि गेजेरावनो फोजोबनो हायोब्ला जों नै आ नै सप्तानि गेजे गेजेरनि मारा नानाय खौ जोङो नैनि ओ नै घन्टानि गेजेरावनो जुदि फोजोबनो हायोबा गोबां जों फाराग नुनो मोनदों आरोखि गोदोनिजों दानिजों।
औ ओ नंगौ।
ओरैनो नोंथांमोननिजों ओ माबायदि सोलायदों दा?
जोंनिथिंबो दा गोदोनिफ्राय दासिम गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय।
औ।
जिहेथु गोदो मोसौजों हालेमोन नङा होनबा।
औ।
मोसौजों हालेवबाथ' जोंनो गोबां दान मोननै मोनथाम नांगौमोन गायजोबनो थाखाय।
औ।
माय आबादखौ गायनो थाखाय। दानि दि दानि दिनावथ' जोङो सप्तासेनि गेजेरावनो गायजोबनो हायो नङा होनबा। ट्रेक्टरजों हालेवनानै
औ।
दा बिदिनो जोङो माइखौबो गोदोनि दिनाव
औ।
आखाइजों हायोबा दान मोननै मोनथामानो नांगौमोन।
औ नों
दानि दिनाव दानि दिनाव जोंहा माइ हानाय मेचिन मोनफैजोबबाय। जिहेथु जोंनि ओनसोलाव दानि दिनाव बांसिनानो आखायजों हाला आरोखि माइ हानाय मेसिनजोंनो बिदिनो सानब्रै सानबा सप्तासे बिदिनि गेजेरावनो हाजोबना लायो आरोखि।
औ।
आरो बिदिनो उम माइ मारा होनाय बयहाबो गोदोनि दिनाव
बिदिनो मोसौजों होनानै गोबाव दान मोनसे मोननै बिदि नांगौमोन।
औ
दानि दिनाव माइ मारा होनायाबो सानसे साननैनि गेजेरावनो हाजोबो आरोखि मेचिन नि गेजेरजों जोंनिथिंथ' गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों
औ
माइ हानायबाबो माइ मारा होनायबाबो।
औ
जोंनि ओनसोलाव गायनायखौथ' गाय आखाइजोंनो गायो गायनाय मेसेना जोंनि ओनसोलथिंथ' फैथवाखै आरोखि खिन्थु मारा होनाय आरो हानाय बेफोरो जोंनि ओनसोलाव सोलियो आरो खि दानि दिनाव जों आखाइजों हाला गोदोनिफ्रायथ' जोंनि ओनसोलावबो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबोबाय।
औ
सैथ बोरैबा साननो थाङोब्ला। मोजांबो होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुंबा गोबां जोंहा बिदिनो दान मोननै मोनथ मोनथाम गाहाम जुदि जोङो। बे माइ आबादखौ आखाइजों हानांगौमोनब्लाथ' जोंहा गोबां खामानि थालाङोमोन।
औ
दा जोंङो सप्तासे सानसे साननै बिदिनि गेजेरावनो मेसेनि गेजेरजों हाजोबबाथ' जोंहा गोबां खामानि एरो आरोखि जोंहा बिदिनो गोबां सोलांबोबाय आरोखि
औ ओरैनो ओ नोंथां नोंथांमोनहा माइ गायोना गाया?
गायो नोंथां गायनायाथ' गायो जिहेथु जों जानो थाखाय गावबा गाव गायना मोजां नङा होनबा बेनि थाखायनो गायो।
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' नै दा सावरायनायनि समाबो जाना फैबाय।
औ
नोंथांजों माइ आबाद बिनि सोमोन्दै सावरायनानै सावरायनो मोननानै। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फिनि उनाव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामबाय नोंथां गोजोनथों।
औ गोजोन्थों